अ हेल' नोंथां औ ओं। खोनादों दा।
औ दा जोङो बैसागु आरो बर' हारि बे आयदानि सायाव सावरायनोसै।
ओं नोंथां।
बैसागु होनो ब्ला बैसागुवआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे गेदेर रंजानाय
उम नोंथां।
बर'फोरा मिथिंगा सिबियारि गोसो मोद मोदोम जिउ होनानै मिथिं बे रंजानाया बर' हारिमुनि फैलाव दिहिनि हासार गोनां हायाव रज'फैनाय। बरहा मोदोमफ्रु आ हायना गोनां बारसे फामि बिबार। औ हाजो हायेनाव थानाय बर' हारिफ्रा आरो बर' फोलेरा बे रंजानायखौनो बे रंजानाय फोरबोखो खुंबोगासिनो दंङ। बेनिखायनो बैसागु बैसागुखौ बर' हारिनि सुबुंफोरा आमाय थख्ल' बिखानि खावसे होननानै बुंङो। गोदो गोदाय बर'फोरा बे रंजालि बैसागुखौ दानसेहालागै खुंङोमोन होननानै खोनानो मोनो। नाथाय। बोथोरा थांङो हालो दैलो समा थांङो खोन्दो खोन्दो सम थांनायनि लोगो लोगो मिथिंगानि महराबो गुस्लायबाय। लोगोसे बोथोराबो गुस्लायबाय। गोदो दानसेहालागै खुंङोमोनब्ला बो दा आथिखालाव सानस्नि हा लागैल' खुंनाय नुनो मोनो। सिगां मोसौनि बैसागु। साननैयाव मानसिनि बैसागु सान थामाव सैमानि सानब्रैयाव अमानि। ओ सानबायाव दाउनि। आरो द' सानाव हांसो फारौ। आरो गुबुन दावमा दाउसाफोरनि। आरो जोबथारनाय स्नि सान आव खुरमा बाय बाहागिफोरखौ लोगो हमलायनानै रंजानाय एखौ। मिथिनो हायो। दा नोंथांङा बैसागुनि बागै आरो एसे फोरमायनानै होदो।
ओम नोंथां।
हेलौ।
अ हेलौ नोंथां आं फोरमायनि बैसागो बैसागोनि बागै फोरमायनि।
औ।
ओम बर'आ हालेवनानै जाग्रा हारि गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'आ मोसौखौ माइनाव महरै सानबोदोंमोन। मोसौ नंङाब्ला हालेवना जानो राहा गैया।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 मोसौखौ एबा मोसौजों हालेवनानैसो माइ गायनो हायो बेनिखायनो हालेवनानै जाग्रा बर' हारिनि गेजेराव मोसौआ गोथार बेनिखायनो मोसौनि गाहामनि थाखाय आनान गसायनायाव आर'ज गाबनानै बैसागुआव बर'फोरा सिगां सिगां मोसौखौ थुखैग्रो होयोमोन नोंथां।
औ औ।
मोसौ थुखैनाय समाव बर'फोरा दाउ'ज्ला दाउ' गसिरबानो सिखारो आरो दुगैस्राङो सोरां जासे उन्दुब्ला थाफ्ला जायो होननानै बर'फोरा फोथायो। दैमा दैसायाव थुखैनानै आरो। मोसौनि गं हासुुरफोरखौ थाव गोथां गुबैजों नानानै होयो बेनि उनाव खिंहनि हांगार नङाबा ओंखाम दोनि आंगारखौ थालिर बिलायाव सैहना बहननानै थावजों लगायनानै लानाय जायो बेखौ इन्दि धाराखौ सथाम सथाम खालामनानै ज' खाजोबना मोसौनि गासैबो मोदोमावनो फाख्रा सिख्रा दागो होजोबनाय जायो। बेनिफ्राय लाव फान्थाव आरो हालदै गोथांखौ
साखा साखा होनानै माखासे मानिलु बिदां सुनाय जायो औवानि थेंगलजों।
सानसे सिगाङावनो। ननायागिर नागिर बुथुमना दोननाय
दिगि लेवा माबोरै' खब गोरलै गोरलै गारस्ला रायदों बिजौ मोखोना बिबार बार गोदान जारौ जारौ खाथ्रि बिबार माखासेखौफा खोनफा मोनफा मोनफा खनसायनानै बेसेबां मुथा खानानै गंफ्रोमबो न'नि उखुम बेसानि
खनायावनो लो दांफा मुथाफा थुनाय जायो हसानसालि गलि लांगोनायावबो बिब्दि थुनाय जायो। बेनिफ्राय सानद्रि आरो दनायाव लाव फान्थाव हालदै हाफ्लेना लानानै खायसे खायसे आर खारै आरो सबाय एवनानैबो लादेरो आरो मोखोना ए बा थाराय गाज्लिनि लावथि लानानै गलिनिफ्राय हगारनानै दैमा एबा दै आव लाङो मोसौखौ होलांनाय आफ्ले खांना लानाय लााव फान्थाव हालदै आरो आरो खारैखौ मोसौनिफ्राय सारस्रि सारस्रि दिग्लि लेवा एबा थारै गाजलि एबा मोखोनानै लावथिजों बुयबो मेथाइ खनो आरो बे बैसागु समावनो बर'फोरा फोथायनाय दंदि बिदिनो बर'फोरा सिगां मोसौनि। बेनिफ्राय मानसिनि अमानि दाउनि आरो गुबुन दाउमा अमाफोरनि बेनिफ्राय बाय बागि खुरमाफोरजों नुजालायनाय सानलायनाय फनानै बैसागो खुङो बिब्दिनो गुबुन गुबुन मुंनि महरै बैसागुखौ खुंनाय जायो। सान सनियाव बैसागुखौ फोजोबनाय जायो रंजालि बैसागुआ
जेबो सान
स्नियाव बर'फोरा स्नि तिटि थाङबा गोखा गोखै गोबाब बायदि मैया रोखोमनि मैगं खानानै संजायो बेफोर जादों खेरा दाफिनि माथिगाल दाब बेसर दाबा सोरा थाराय गाजलि रायदों बिजौ लाफा सायख' खार' खान्दाय बिजौ दिंखिया बुरि थखन माइसुन्द्रि सिब्रुथारा दौस्रेम दिंखिया बेफोर मैगंनि गेजेरजों गेजेरनिफ्राय रोखोमसिनि खांनानै संजानांगौ बर'फोरा फोथायनाय दं आरोना बे सानाव गोखा गोखै जानांगौ होननानै सिनि मैगंखौ मानो जायो नङा होनबा रोङो बिनि आं बुंनोसै! बिनि जाहोना जादों आायथायाइाव जाहाथे बेराम जाया बेनि थाखायनो बेफोर मैगंखौ संना जायो जेनेबा बोसोराव जेनेबा फैगौ बोसोराव बेराम आजार जायैनि थाखाय जायो जाहैबाय आ बे मैगंखौ नोंथां।
जायगा लानानै बर'फोरा गुबुन गुबुन ना बैसागु जानायखौ नुयो
उम।
जेनेबा जायगा लाना जायगा आरो ना आं जायगाखौ मगथ'ला गोजामखौ नागारनानै गोदान बोसोरखौ गाहामै मोननो हास्थायो बेनि उनावबो गामिनि थानसालिफोराव थांनानै ज' जायो। बेवहायनो जयै थांनाय बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ मोजाङै मोननो अबंलावरि एबा। आनान गसायनायावबो बिना लायो गोदान बोसोराव अननानै बिनानै ग्रोम ग्रोम रायजो मोनजायो मोनजानो थाखाय आर'ज गाबनाय जायो। आरो। मोनसे आरो फोरमाय दंबावो रंजालि बैसागुआव रंजालि बैसागुआव जुलि गोदानफोरा फिसायखौ लानानै बिमा बिफानि न'आव आलासि जाहैनाय जोंनि गोदोनि
गोदो गोदायनि खान्थि आरो नै बे मोनसे ओ।
ओम बिजामादैयाबो गावखौ गुबै बिजामादै महरै दिन्थिनो नाजायो जाहैबाय। बै समाव नोंथां बैसागो समाव गामिनि बोराय बुरै फुंखाजों संनाय ओंख्रिजों जौ लोङो। बै खालिनो बेलासे समनिफ्रायनो खायसे खायसे मोसाग्लांबायो बोराय बुरैफोरा बेयाव बोराय बुरैल' नङा ओ सेंग्रा सिख्ला गावब गाव हान्जा जालायनानै ज' ज' मागिलायो। नोंथां ओं आंनिसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय।
उम फोरमायलायनोसै आरोबाव उम दे दे नोंथां। उम